हेल औ खुलुमदों आङो नोंथांजों दान्दि सम ओ रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम। रायलायनो हागोन ना नोंथां।
औ सावरायनो हागोन।
औ-औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै मा होनो जोङो दावबायनाय मोनसे दावबायनाय आयदानि सायाव जों एसे सावरायनोसै नोंथांजों ओ। जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जों औ- औ। जों गासैबो ओ दावबायनो मोजां मोनखायो नङा होमबा। औ बिनि औ। बेनि गेजेरजोंनो जोङो जों नोंस नोंथांमोननि ओनसोलाव अबा नोंथाङा दावबायनो माबायदि मोजां मोनो बा नोंसांमोननि ओनसोलाव माबायदि दावबायथावना जायगा दङ ओ मा आ मा रोखोमनि बा माबायदि। ओ मोनसे दावबायथावना बा जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायगा पिकनिक जानाय बेफोरबायदि जायगा ओ माबाफोर जायगा दावबायथावना जायगा दङ नामा नोंथांनि ओनसोलाव।
गिबियावनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों दावबायनायखौ जों जिउनि मोनसे। से ओ गोनांथार आयदा होननानै बेबो बुंनो हायो। ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों। गोबां गियान बा ओह। गियानफोरखौ जों बुथुमनानै लायो होननानै बुंनो हायो उम।
औ नंगौ।
नाया ओ सुबुं माहारिनि मोनसे ओ हुदा बा आखुबो होननानै बुंनो हायो गोदोनि फ्रायनो बा गोदोनि समाव सुबुंफ्रा ओ दाउ अ दावबायै गोदोनिफ्रायनो सुबुंफ्रा दावबायनाय बे खामानिखौ ओ लाबोदों नाथाय गोदोनि सुबुं फ्रा ओ दावबायनो थाखा खाय हान्थामेलानि राहा गैयामोन।
औ गैयामोन नंगौ।
बै समावनो बिसोरो ओ गावसोरनि आबाद फसल दिहुननाय बा गुबुन जायगायाव थांनोब्ला बिथांमोनहा मोसौ नि गारि बा ओ मैसो गारि बा मैदेर बैफोर हाग्रानि जुनारफोरखौ बा गराइ बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथांमोनहा दा से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबाय हैनाय बा मैहुर खालामहैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनबोदों बा खोनाबो दों नाथाय आथिखालावबो जोंनि ओ सुबुंफोरा उम दावबायनो गोबां मोजां मोनो ओ नाथाय जों गिबियावनो बुंनांगोन ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनिया आखायाव सिगांग्रो ओ गोबां रां रुफ फा नि गोनां जायो आरो बे जों लोगोसे मोजां देहानिबो गोनांथि जायो। गिबियावनो जों आथिख खालाव ओ दावबायनाय थाखाय गोबां ओ जोंनि ओनसोल बा ओनसोलफ्राव गोबां पिकनिक सिप्ट बा ओ
औ
लावखार ओंखाम जाग्रा बैफोर बायदि दा बायदिफोर दं सै आरो पार्क सार बेखौ पार्कफोरबो नुनो मोनसै आरो बेजों ओ बैफोरावबो जों जायफ्रा गोबां थाखा फैसा ओ गै-गैजाया ओ बिथ थांमोनहा बैफोरबायदि खाथि खालानि पिकनिक स्पट बा लावखार ओं खाम जाग्रा बा फार्गफ्राव थांनानै दसे समबाबो गोसोनि गोजोननाय खौ लानायखौ नुनो मोनदों ओ नाथाय गोबां थाखा फैसा गोनां जायहा जायफोरहा बिथांमोनहा ओ गुबुन गुबुन हादरमा बा हादरसा बैफोरावहाय ओ मिंथिंगा नि समायना नुथायखौ ओ नायहैनो थाख फाय गोबां रां ओ बाहायनाय खौ नुनो मोनो ओ जेरै हान्था मेला राहा हिसाबै ओ बिथांमोनहा ओ गिबियावनो अख्रां लामा जेरै जों फ्लाय बुंनो हायो। आरो ओ दै लामा होननानै बुङोब्ला जों जाहाज ओ फोरजों थांनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन आ हा लामा होननानै बुङोब्ला जों ट्रेन बास बायदिसि खार बेफोरजों जों दावबाय दावबायहैनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो ओ बे ओ बेबायदिनो ओ सुबुंफ्रा गाव हारसिङैबो दावबायनो हायो आरो नङाब्ला नखरनि जोंबो दावबायनायखौ जों नु मोनो आरो बेजों लोगोसे लोगो बा लोगोफोरजों जयै खौसेयै ओ मिलायलायनानै जों गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
ओ बेबादिनो ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां सुबुंफ्रानो हांखुर जायो मानो होननानै बुङोब्ला जों बै जायगानि समायना नु नुथायखौ ओ सब-मिथिंगानि समायना नुथाय बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर। बा बै जायगानि हा हाथाय बा बेफार फालांगि ओ बैफोर जाय जायगानि गाननाय जोमनाया माबायदि बैफोर जायगानि गाननाय जोमनायखौ ओ जों नायनोबो लुबैयो बा ओ जों बायनानै लाबोनोबो लुबैयो। लुबैयो। आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय नाय दोरोङारि मोसानाय मुसुरनाय बैफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों ओ नुनो मोनो। ओ बेनिखायनो जों दावबायनो थाङोब्ला आरो बेजों लोगोसे से जों मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो। ओ खि दावबायनाय समाव जों बै हाद-बै हादरसायाव दावबायनो थाङोब्ला आरो गुबुन गुबुन हादरमा बा हादरसा फोरनि ओ दावबायफैनाय दावबायारि बिथांमोनजों लोगो मोनज्लायो आरो बिथांमोननि राव रायज्लायनायखौ जों खोनानो मोनो ओम अब्ला ज सानो अ बिथां ओ जोंनि हादरनि नोङा बा गुबुन हादरनिफ्राय फैदों बेबायदिखौ जों ओ मिथिनो मोनो। आरो जों सानोखि अ ओ बुहुमाव बा जों जों थांना थानाय बुहुमाव ओ गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन रावनि ओ सुबुं फोर दं होननानैबो जों ओ हमदांनो हायो। आरो बेबो मोनसे राव बे बेफोरबायदिखौ जों सानो आरो बिनि गेजेरजों जों ओ गोबां खोथा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों ओ बा बेबो गावसिनि ओनसोलनि खोथा बा जोंबो जोंनि ओनसोलनि खोथा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा खोथाफोरखौ ओ मिथिनो हायो ओ बेनिखायनो आं सानो ओ दावबायनाया सुबुंफोरनि ओ जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो मानो होनबा बेयाव जों गोबां सोलोंनो मोनो नोंथां ओ नुनायनि गेजेरजों नुनाय थारैनो नुनायनि गेजेरजों जों सोलोंनायखौ नुनो मोनो जेरै जों लै थोआव दावबायहैयोब्ला जों ओ नआव थानानैथ जों मिथियामोन नोंथां लैथो दैयादि गोबाब नाथाय जों लैथोआव दावबायहैयोब्ला लैथोनि दैया ओ गोबाब बा लैथोआवहाय ओ जों लैथोनि दैया फैलासेम जायो बा बेैफोरबायदि बा लै थोआव नाव सालायनानै बा जाहास सालायनानै गोबां बेफार फालांगि खालामो टुरिस्टफोर थाङोब्ला ओ बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो आरो बिथांमोनहाबो ओ दावबायारिफोर थाङोब्ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफोर थाङोब्ला बिथांमोननियाबो ओ बेफार फालांगिया मोजां जायो होननानै सानो आरो ओनसोला जौगाखाङो होननानैबो आं सानो बेनिखायनो आं सानो दावबायनायनि गेजेरजों मोननैबो बिथिङावनो ओ मुलाम्फाखौ नुयो ओ जों दाव दावबायारिफोराबो बै बे जायगायाव थांनानै जों ओ नुनानै बा मिथिनानै जोंहा मुलाम्फा जायो आरो बिथांमोनहाबो जोंनि फ्राय रां मोननानै बा जोंखौ मोजां अननाय होनाय बा जाहोनाय लोंहोनाय ओ ओ बेनिफ्राय बिथांमोनहाबो रां मोनो आरो बिथांमोनाबो मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो नोंथां ओ बिदि
आ बाथ्राखौ खोना औ
बिदिब्ला नों नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै नै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दावबायनोथ जों गासिबो मोजां मोनखायो नङा होमबा जों दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे गियानफोरखौ औ आरजिनानै लानो हायो ओ जेरैहाय जोङो माखासे जोंहा हायुङारि हाग्रामाफोर दङ जों बे हाग्रामाफोरावबो जों दावबायना थांनो हायो बे बे हायुङारि दावबायनाय ओ दावग दावबायनाय जायगाफोरनिफ्राय जों माखासे जोङो जिब जुनारफोरखौ नुनो हायो आरो जों माखासे गियानफोरखौ सोरजिनानै लाबोनो हायो आरो हमनो जोङो माखासे जोङो हायुङारि हायुंङारि हाग्रामा ओनसोल होनना बुङोब्ला जों बेवहाय माखासे जिब जुनारखौनो जों नायनो थांनाय जाखायो जेरैहाय मोसा गान्दा जोंनि मोनसे मुंदांखा बेयो गान्दाया बेफोरखौनो जोङो नायनो थांनाय जायो आरो औ नों बेनि अन गैबो जोङो माखासे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दावबायनो थाङो जेरैहाय जोङो मसे जोंनि जोंनि भारत हादरनि गेजेरावनो जों माखासे रायजोफोर दङ जों बै रायजोफोराव जोङो दावबायनो थांनो हायो जोङो जायहा रांखान्थि जायहा रांखान्थिनि एसे मोजां बेफोरबायदिया गावसोरनि सुबिदा बायदिहाय बेरायनो थाङो जोङो बै बेरायनो बा दावबायनो थांनायाव जोङो माखासे गियान सोरजिनो हायो जेरैहाय जोंनि जोंनि ओनसोलनि जायगा बा बैसोरनि ओनसोलनि जायगा जों बेफोरबायदि रुजुनानै जोङो माखासे गियानफोरखौ सोरजिनो हायो आरो जेरैहाय जोंनि गुबुन जायगाफोराव माखासे दावगानाय जायगा जेरैहाय बेफोरनि जायगाफोरखौ जों नायना लानानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो बा सोलोंनो हायो आरो जेरैहाय जों माबा मोनसे नुनो हायिखौ जों नुनो हायो। आरो माबा मोनसे जि ओ जायगा नुथाय जोंनि माखासे ओ जारिमिनारि जायगा बेफोरबायदि जायगाफोरखौ जोङो नायनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ माखासे जायगा फोराव दावबायनानै जोङो गावनि जिउखौ गोजोननाय लानो हायो बा जोङो गावनि ओ सुखु दुखु बा गावनि दुखुफोरखौ दोनथनानैब्लाबो जोङो ओ माखासे जोङो रंजानो हायो आरो जोंनि लोगो बा लोगोफोरजों बा ज नखरनि सोद्रोमाफोरजों जोङो दावबायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनि दावबायनाय औ बेफोरबायदिनो जोंनि दावबायनाया मोनसे गासैबो सुबुंफोरनिनो मोनसे बाहागो आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे रंजानाय बा माखासे जोङो ओ मोजां मा होनो नुथाय बेफोरखौ जोङो नायनो हायो आरो जेरैहाय जोंनि ओनसोलफोरथिंबो दावबायथावना जायगा दङ माखासे ओ लावखार ओंखाम जानाय लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि जायगाफोर दङ जेरैहाय जोंनि सा सानजा भारत जोंनि सा सानजा भारतनि जोंनि बडलेण्ड हालामावबो बेफोरबायदि माखासे दावबायथावना जायगा दङ जेरैहाय जोंहा बिथिं दङ जोंहा भैरबकुन्द दङ बेथिं बगामाथि जों जायखौ हागुफुर होनना बुङो बेफोरबायदि जोङो सुकि हाजो दङ बेनिफ्राय दारागाव हाजो दङ बेफोरबायदिनो माखासे जोंनि ओनसोलावबो दावबायथावना जायगा दङ बेफोर जायगाफोरावबो जोंनियावबो गुबुन गुबुन माखासे रायजोनिफ्राय जोंनियावबो दावबायफैयो माखासे फरायसाफोरा बे बेवहाय दावबायफैयो जों नैबे सुकि हाजो जोंनि भुटान हादोर हादोरजों नांजाबनाय मोनसे हाजो बे हाजोआव माखासे दावबायारिफोरा जोंनियाव बेरायनो फैयो थारैनो जोबोद समायना माखासे हाजो बा दैमा-दैसा बिफां लाइफां जिब जुनार माखासे फोरफोरखौ जों नुनो मोनो थारैनो जोबोद समायना जायगा बेनिखायनो गासिबो सुबुंफोरानो जोंनि बे ओनसोलावबो दावबायनो फै फैयो आरो दावबाय जोङो औ दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ जों बिदिनोसै आरोना मा नोंथां नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां जों बिदिब्ला रायज्लायनाय
साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जागोन दे नोंथां
औ दे।